हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना? हेलौ
अ खादो दे नोंथां।
औ नोंथाङा सम दंना सम दं ना नोंथां?
अ दं
दे बिदिब्ला नोंथाङा जुदि सम दङब्ला नोंथां? औ नोंथाङा सम दंब्ला नोंथांजों फंनैसो सावरायनोसै।
औ औ औ दे।
औ नोंथांखौ कल हर जानानो जादों आ नोंथां म मोन आय बर'फोरनि ओ संनाय खावनाय जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ हरनाय जादों।
उम दा बिदिनो बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथाय नोंथा मोनथिखायो नङा होनब्ला गुबैयै जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनना बुङो बुङोब्लाथ' जोङो मा होनो ओ खारै ओंख्रि जायखौ बुङो औ औ अनला खारैजों दाउ बेखौ माने जोङो औ गुबैयै जायो दा बे माने जोङो माबोरै सङो बा माबोरै बानायो थाङोब्ला जोङो अनला खारै माने अ-अनला खारैजों दाउजों संनो थाखाय जोङो माने दाउखौ ओ साफा खालामग्रोना लानानै गिबियाव जोङो बेखौ माने सारायाव बिदिनो ए एवफ्रामग्रोना लानांगौ जायो ओ बेखौ माने एवफ्रामग्रोना लानायनि उनाव फ्राय जोङो बिदिनो ओ एवफ्राम नैबेखौ फ्राम फ्राम एवफ्रामनानै बिदिनो जोङो औ औ औ औ दै होनानै बिदिनो अनखौ आरो अन गुन्दैखौ जोङो माने माइरंखौ सुथोमना दोनगोन होनानै बे होनानै जोङो बेखौ उवालाव लाग्रो नांगौ जायो।
माबा दिंख दानियाथ' आरो
औ औ उवाल नङाबा दिंखि गोदोनि समावथ' जोङो बांसिन नानो उवालाव देनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो गोबांखौनो माने खिजों बा बिदिनो मिक्सार मेसिन जायखौ बुङो। बेफोरजों माने देनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां औ। बिदिनो जोङो बेखौ माने माइरं खौ माने गुन्दै खालामनानै अन गुन्दै खालामना लाग्रोनानै बे खौ ओ दैखौ औ दैया खौ माने जोङो सारायाव बिदिनो गोदौ होनानै ओ मा बेवहाय जोङो अन गुन्दैखौ गारना होनाय जायो आरो। जेब्ला अन गुन्दैखौ गारना होगोन अब्लाथाय जोङो माने बेखौ ओ गोबां सागं सानांगौ जायो बा गोबां एरनांगौ जायो आरो बेवहाय जोङो खारै होनाय जायो आरो दा खारैखौ मानिफ्राय मोनो बा मारै बानायो होनना बुङोबाथ' जोङो खारैखौ जोङो गाहायै माने ओ थालिर बिफां आथिया थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां औ। थालिरखौ बिदिनो जोङो आथिया थालेर बि फांखौ माने गिबियाव दानफायनानै बिदिनो बेखौ जिरनानै सान्दुङाव ओ फोराननांगौ जायो औ बेखौ फोराननानै बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओ बेयो माने रानगोन अब्लाथाय जोङो बेखौ मा होनो ओ सावो खौ सावनानै जेब्ला हांगार ओंखारगोन अब्लाथाय जोङो बेखौ माने ओ सावनानै हांगार ओंखारनायखौ जोङो दैजों लगायनानै माने बेनि जा आरो जि ओंखारो बेखौ जोङो माने औ खारै महराव मोननाय जायो बे माने बे रोस जि ओंखारनाया बा बे खारैया माने गोबाब जायो आरो नोंथां। बिनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोङो बे खारै खौ होनानै अनला खारैयाव बिदिनो ओ खारैखौ होनानै बिदिनो दाउखौबो गारना होनानै जेब्ला ओंख्रिया ग्लब ग्लब गो दौगोन मोजाङै अब्लाथाय जोङो माने ओंख्रिखौ ओ एसे रानज्रब होनानै एसे लाव लाव खालामनानै नांगौ जखानि बायदि खालामनानै माने बेखौ फोमोननाय जायो आरो अब्लानो जोंना अनला खारैजों दाउजों मोननाय जाबाय आरो औ। बेनि अनगायैबोथ' जोङो उम अनला खारैजों दाउजोंनि अनगायैबो जोंना ओ जेरै नाफाम बि दिनो आरो ओ एम्फौ लाथा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सबाइजों साम' नारजिजों अमा गोबां रोखोमनि दङ' दा बेनि औ दा बेनि बेलायाव जोङो नाफाम नाफाम होनना बुंनो थाङोबा जोङो नाफामखौबो नानिफ्रायनो बानायनाय जायोना नोंथां?
औ औ औ नानिफ्रायनो बानायनाय जायो।
औ बेखौ जोङो माने नाफामखौ जोङो ओ माने नाखौ गिबियाव जोङो उम
ओ औ माने फोराननानै
ओ फोरान ना लानांगौ जायो औ फोराननानै गोरान खालामना लानानै जोङो बेखौ माने ओ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां औ औ।
औ गोरान खालामना लानानै जोङो औ औ खोनादों। नाखौ जोङो गोरान खालामना लानानै बेखौ खौ जोङो उवालाव एबा दिंखियाव देनाय जायो बेखौ देनो देनायाव जोङो बिदिनो थास' ओ दुदालिनि थास' थारा बा थास' बिसंखौ होनाय जायो।
औ।
औ बेखौ माने जोङो उम बेजों माने गलायनानै जोङो बेखौ देनांगौ आरो देनानै औ देनायाव जोङो एसे बिदिनो औ खारै औ होनाय जायो बेवहाय माने बेखौ देनानै जोङो जेब्ला गुन्दै जागोन अब्लाथाय जोङो बेखौ औवानि हासुंङाव बा बिदिनो भयाम' सोनानै दोननाय जायो आरो ना। बिदिनो जोङो बेखौ सोनानै दोननानै बिदिनो मास मोनसे बा मास मोननसोनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै नायफिननानै माने मोजाङै फेसेवनानै जानाय जायो आरो अब्लाथाय जोंना माने ओ मोदोमनाय मोनसे थायोना बेयो माने जोबोर मोजां जायो आरो जे एसेनो दोनो एसेनो माने नाफामखौ गोथाव जायो होननानै जोङो फोथायो आरो औ बिदिनो औ बिदिनो जेब्ला नाफामा जाजानाय जा अब्लाथाय जोङो बेखौ माने बहननानै बिदिनो आरोबाव माने खायसेया बिदिनो बेखौ संफिननानै जानांगौ नालाय बेवहाय माने बि बिदिनो ना होफिननानै बिदिनो आरो थास' बिसिबां बायदि जों माने संनानै जानाय खौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां औ दा बिदिनो नारजिजों अमाजों बोरै संङो माबोरै जायो होनना बुंनो थाङोब्ला नारजिया माने गिबियाव माने फाथोनिफ्राय जायो आरो बे माने जाथोसे बेगर बे बेगरखौ माने जोङो औ हालेवना नाय बे खौ फोनाय जायो फोनायनि उनाव जेब्ला रज'यो अब्ला बे गोथां समाव फा फाथो होनो बेखौ माने जोङो फाथोखौबो बिदिनो माने एसे गोखा जायो गोथां समाव एसे खम जायो गोखाया बिदिनो गोरानै एवनानैबो जानाय जायो आरो बेखौ माने जोङो फाथोखौ माने बिदिनो दैजोंबो रुनानै बिदिनो एवनानै जानाय जायो। आरो बेखौ माने फाथो गोथांखौहाय जोङो खानानै बिदिनो सान्दुंङाव फोराननानै गोरान खालामनानै जेब्ला रानहोगोन अब्लाथाय जोङो माने बेखौ फाथो महराव मोननाय जायो आरो ना नोंथां
थ' मखराबनाय जायो
खोनादोंना नोंथां? औ बिदिनो जेब्ला औ औ। बिदिनो जेब्ला फाथो महराव मोनगोन अब्लाथाय जोङो माने बेखौ फाथो जेनेबा जोङो नारजि संनो थाखाय जोङो बेखौ फाथोखौ मोजाङै औ लानानै बिदिनो बेवहायबो माने खारै होनाय जायो बिदिनो अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै औ बेवहाय बिदिनो नारजखौ खारुोन लायो खारसिया बिदिनो ओरैनो नारजि गोजा गोखानि थाखाय रुग्रोना गारनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो खारै होनानै जेब्ला बबा गेब्लेहोनानै नांगौ जखानि खालामांगौ बेखौ बिदिनो औ संनानै जानाय जायो जोबोद गोथाव जायो नोंथां नारजिजों बेजों जानो हायो। आरो दा सबबायजों साम' आ नोंथाङाबोथ' मिथिखायोमा
औ मिथिगौ औ मिथिगौ
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय सबायजों स
अ साम' जेनेबा साम'खौ जों अबाव मोनो होनना बुङोबाथ' जों बिदिनो दैमाफोराव मोन नङा होनोमा नोंथां। माने साव मोननै जा दं। साम' स बिदि आरो माने साम' साम' गुसुंखौ जों मोनो फख्रियाव मोनो आरो बिदि बायसे बिदिबाय स गोलाव साम' गोलावखौ जों दैमा नङाबा दैसायाव मोनो नङा होमबा? जों बेयाव दैमा नङाबो जोंनि जावनाय बिदनो खना लायबाय खना लायखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो बेखौ सोमना दोनो सानसे से आरो मानो होनोब्ला बे मैलाफोरा जाहाथे खारथो होननानै आरो। माने औ बिनि सामनि धोरोमिलाफोरा औ फिसा थायो औ
बेफोरबायदि
देरथों होननानै औ औ औ गथ' होननानै सोंना दोनदों जोङो बिनि उनावहाय बेयाव दाखोन्थायायो थां सामुं
औ
साम'आव दाखोन थायो आरो औ बे दाखोनखौहाय जोङ गारनांगौ आरो बे खिथौखौ गाराबा थह बे साम'आव सोबबा जों जानायाव गनाय नङाना। औ बे बे दा औ बेनि खिथ जो दानफनानै गनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जो बिदिनो साम सामनि बागख्ला आवहाय बिदिनो मैला थायो। बिसोरो दै सिङावनो थानाय जायो नङा होमबा? नोंथां' जेरै बे मैलाखौ खारहोनो थाखाय
औ सोमना दोननानै बेखौ बिदिनो संख्रिजों बा गारजिजों बेखौ माने सुनाय जायोबा औ बेखौ माने मोजां जाथों होननानै औ औ सुनाय जायो आरो औ
फिनाय जायो खोरदै फिथाइजों बांसिन मोजां जायो आरो।
सबाइखौबो गिबियाव खायसेया रुग्रोना लायो आरो खायसेया दडायरेक्ट बिदिनो सबाइखौ माने थावाव हरखानानै बि बिदिनो दै होखानानै बिदिनो खारै दै होनानै बिदिनो रुग्रोनानै रुइहोग्रोनानै बेवहाय माने साम'खौ एवफ्रामनानै होनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो माने सबाइजों साम'जों संनाय जायो आरो। दा आरो जोङो एम्फौ लाथा नोंथाङाबोथ' मिथिखायोना। औ बेखौबो जोङो जोंनि बर'नि गुबै जानाय जायखौ बुङो एम्फौ लाथा दा बेयो बोरै जायो होनना बुंनो थांबा बेयो माने गिबियाव बेखौ माने जोङो सिखिरिनिफ्राय मोननाय जायो। बे सिखिरिया बिदै दैनानै जेब्ला बिदैया फिसा ओंखारगोन फिसा ओंखारनायनि उनाव एम्फौ-एमफौ फिसा एम्फौ लाथा फिसा जोनोम जागोन बे जोनोम जानायनि उनाव बे एम्फौ लाथा फिसाया जेब्ला बिदिनो गेदेर गेदेर जालांगोन अब्लाथाय बिदिनो बेयो गोमोन फैनाय जायो। गोमोन फैनानै बेखौ जोङो बे गोमोनखौ माने हमना दोननानै बिदिनो थालिरनि गोरान बा बिदिनो मोनसे मोजां गय खा बायदियाव माने बेखौ एम्फौ गोमोनखौ हमनानै जोङो दोननाय जायो। फिथोब थोबहोनो बा फिथोब खाहोनो थाखाय। बेखौ जोङो दोनखांनायनि औ दोनखांनायनि उनाव बिदिनो जेब्ला बेयो फिथोब थोबगोन अब्लाथाय बेखौ जोङो जिरहननानै बिदिनो सानथाम बा साननैनि थाखाय ओरैनो दोनगोन बेखौ ओरैनो दोनखांनायनि उनाव जेब्ला बियो सानथाम बा साननै थाबावगोन अब्लाथाय जोङो बेखौ जिरनाय जायो बे फिथोबनिफ्राय बख'नाय जायो। मानो होनब्ला बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं जायो नालाय बे एम्फौ लाथाखौ औ-औ बे एम्फौ लाथाखौ ओरैनो जेनेबा फिथोब थोबबोआलासिनो जायोब्ला माने जोङो मोजां जायो आरो माने बे खुन्दुं रोखोमनि थायोना बे माने आलौरि होनो जायखौ फिथोबथोबनो रोङि बे माने बेखौ माने मोजां मोनजाया आरो। मोदोम मोनजाया औ बिनि थाखाय माने जोङो बेखौ माने फिथोब थोबहोनानै जिरनानै जानाय जायो आरो। औ जिरनायाबो माने जोंहा फिथोब थोबनाय ओमफ्राय माने जिरनायाबो फारसे मोनसे-मोनसे साइद जोंना माने गोरा मोनसे साइथथिं गुरै माने गुरै साइथथिं जोङो जिरनानै बे बेखौ बख'नांगौ आरो बेखौ बख'नानै जेब्ला जोङो बिदिनो खायसे एम्फौ लाथाखौ गिबियाव रुग्रोना लायो रु खांना लानायनि उनाव बिदिनो जिरहरनानै बेखौ औ बिनि बाख्लाखौ जिरनानै जायो माने बाख्लाया एसे प्लास्टिक रोखोमनि जायो नालाय बेखौ गारना जायो खायसे आरो बिदिनो रुवालासिनो डायरेक्टयै बिदिनो संनानै जाखानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां बिनि उनाव जोङो माने बिदिनो जोङो बिदिनो एम्फौ लाथा खौ जोङो माजों माजों जायो होनना बुङोबाथ' बिदिनो खायसे ओरैनोबो जायो बिदिनो मैथाजोंबो जानायखौ औ-औ मैथाजों जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि माने नों अनलाजोंबो एम्फौ लाथा जानाय खौ जों नुनो मोनो माने नोङो नोंनि गोसो नों बोरै जायो माबोरै जायो नों माबोरै जानानै साबसिन मोनो औ नोङो माजों जा जानानै साबसिन मोनो माने बेखौ माने गावबा गावनि गोसो जानो लुुबैनाय मथे माने जोङो संना जानो हायो आरोना नोंथां औ नोंथाङाबोथ' जाफेरबायना
औ जाबाय नोंथां औ
औ बिदिनो औ बिदिनो जोङो दा औ बर'फोरनि बियो माने रोखोमसे जानाय गाहाय दा बिदिनो जोङो बेखौ बेखौल' जाया जोङो बि बिदिनो ओंख्रिल' जाया बेनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो। ओ बे बिदिनो साबाय साम' बायदिसिना।